हेल' नोंथां
हेल'
अ नोंथाङा फन खामनायनि जाहोना मामोन?
गिबि गिबियावनो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोननाय थाबाय नोंथां
गोजों मोनाबिलि नोंथां
नोंथाङा आंनो दान्दिसे सम होनो हागोन नामा
औ होनो हागोन नोंथां
नोंथाङा आंनो दान्दिसे सम होनो हायोब्ला नोंथांजों आं इन्टारनेटनि सोमोन्दै एसे सावरायनो हागोन साननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां
औ हागोन नोंथां
दा नोंथाङा इन्टारनेटनि सोमोन्दै एसे से फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां ओ औ दे होमबा जागायनोसै नोंथां
औ
ओ जोंथ' गोबां मिथिखाबाय जानांगौ इन्टारनेटनि बागै ओ इनटारनेत आ गोदान मुगानि बिगियान आरो ओ बेरेंदामोननि मोनसे उम देरसिन दिहुननाय ओ बेयो मानसिफोरनि ओ जिउ सोलोंनाय ओ खामानि मावनाय आरो रायज्लायनायनि आदबखौ सोलायबाय ओ दिनै मुलुगनि लाख लाख सुबुंफोरा ओ सानफ्रोमबो गुबुन गुबुन थांखिनि ओ ओ थाखाय ओ इन्टारनेटखौ बाहायो बेयो गुबुन गुबुन हादरनि सुबुंफोरखौ सेेंकेटनि गेजेरावनो ओ कारेथिखौ मोनहैयो। ओ बेबादि गोबां मुलाम्फानि थाखायनो इन्टारनेटआ जोंनि ओ सानफ्रोमबोनि जिउनि मोनसे ओ गोनांथार बाहागो जाबाय आरो नोंथां ओम । गोदोनि समाव सुबुंफोरा गावनि आंगोफोरसिम सहैनो थाखाय ओ लाइजाम लिरना हरनो गोनां जायोमोन । नाथाय दानि दिनाव ओ बेबायदि नुनो मोनलिया। ओ इन्टारनेटनि गेजेरजों। जोंखौ इमेल ससियेल मिडिया आरो मेसेेजिंस ओ एप्सनि गेजेरजों गोरलै ओ मेसेजिं एप्सनि गेजेरै
गोरलैयै खौरां दैथायहरनो हायो बुहुमनि जायखिजाया जायगायाव थानाय लोगोफोर आरो न'खरनो ओ भइस कल नंङाबा ओ भिडिअ कल खालामनो हायो आरो बबेयावबा थांनायाव हरथानायनि सुबिदा एबा गोनांथि नांगौ जायोब्ला जों न'निफ्रायनो इन्टारनेटनि जोहै हटेल बुक खालामनो हायो एबा जों बबेयावबा थांनो गोनां जायोब्ला फ्लाइटजों थांनो गोनां जायोब्ला जों न'आवनो थानानै फ्लाइट बुकिं खालामनानै थांनो हायो इन्टारनेट इन्टारनेट आ बादि खारिथिनि मोनसे गोहोगोरा फुंखा फरायसाफोरा फरायसाफोरा
औ
आरो रोंगौथि गोनां सुबुंफोरा
ए
ओ बेखौ मोनफ्रोमबो आयदानि ओ गियान मोननो बाहायो। सोलोंथायारि वेबसाइट अनलाइननि। बिजाब बाख्रि आरो डिजिटेल बिजाबफोरनि फरायसाफोरखौ गोदान आयदाफोरखौ सोलोंनो आरो गावसोरनि फरायसाफोरनि मावथांखिफोरखौ आबुं खालामनायाव मदद होयो ओ सुबुंफोरा गावनि न'निफ्राय ओंखारालासिनो ओ सोलोंथायारि ओ भिडिय' नायनो हायो। अनलाइन क्लासफोराव ओ बाहागो लानो नो हायो आरोखि नोंथां ।
उम।
गोदोनि दिनावथ' बेबायदि सुबिदा मोनाखैमोन
औ नोंथां ।
ओ बेबायदिनो गोदान रोंगौथि जौगाहोनो हायो आरो ना नोंथां इन्टारनेटनि जोहै ओ इन्टारनेटा सोलोंनायखौ बांसिन सोलायस्लु आरो मोनथाव खालामदों ।
औ नंगौ नोंथां ।
अ उम बेनि गोबां मुलाम्फाफोर थासेयावबो
इन्टारनेटनि माखासे खहाफोरबो दं ।
औ ।
ओ इन्टारनेटनि बांद्राय बाहायनाया समखौ ओरैनो गारहोनो हागौ आरो देहायारि मावसारनायखौ खम खालामनो खम खालामनो हागौ ।
खायसे ओ सुबुंफोरा ओ ससियेल मिडिया एबा अनलाइन गेमनि अनलाइन गेमनि फाग्ला जायो ओ जुदि ओ ओम सुबुंफोरा
औ ।
ओ नांगौ रोखोमनि अनलाइन रैखाथि ओ ओ आदबफोरखौ मानियाब्ला ओ हो ओं गावारि ओ खारैथिफोरखौ खैफोदाव ओ गोग्लैहोनो हागौ ओ बेनि खायनो बाहायगिरिफोरा ओ ओ गावारि ओ जेनेबा ओ फोरमायथि गावारि ओ फोरमायथि थिफोरखौ सेर खालामनाय समाव सांग्रां जानांगौ । आरो गोख्रों पासवार्ड आरो रैखाथि गोनां वेबसाइटफोर बाहायनांगौ ओ नोंथाङाबो ओ इन्टारनेटनि फारसे ओ मायबाफोर बुंनो गोसो दं नामा?
औ बुंजागोन नोंथां ।
अ दे होमबा जागायदो नोंथां।
औ औ मिथिया नङा गासैबोथ' मिथिखागै इन्टारनेटनि बागै आरो नोंथाङाबो एसे बुंनानै गालांखांबाय
औ औ
इन्टारनेटआ गोदान मुलुगनि मोनसे देरसिन दिहुननाय। बियो जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउनि मोनसे मोनसे गोनांथार बाहागो जानानै फैबाय नङा होमबा
औ नोंथां औ नंगौ
दिनैनि दिनाव इन्टारनेट गैयालासे जिउनि बाथ्रा साननो- हानाय गोब्राब मानोना बियो जोंखौ सोलोंथाइ फालांगि रंजानाय- बायदिसिनाफोराव हेफाजाब खालामो नङा होमबा?
औ नंगौ नंगौ
औ बेजों लोगोसे इन्टारनेटआ- फरायसाफोरनिबो जोबोद गोनांथार।
औ
मानो होननानै बुङोब्ला इन्टारनेटनि जोहैसो फरायसाफोरा अनलाइन क्लासफोराव बाहागो लानो हायो।
औ औ न
बेजों लोगोसे सोलोंथायारि भिडिय'बो नायनो हायो।
औ औ औ औ
औ सोलोंनायखौ गोरलै खालामो आरो फरायसाफोरखौ जौगानायाव गियान आरजिनायाव गोबां मदद खालामो इन्टारनेटा नङा होमबा?
औ नंगौ ।नोंथां नंगौ।
औ । फोनांजाबनि थाखायबो इन्टारनेटआ जोबोर गोनांथार। मानो होननानै बुङोबा सुबुंफोरा इमेल हरनो हायो। भिडिअ'' कल खालामनो हायो। आरो जेनेबा गोजानाव थानाय लोगोफोरजों एबा न'खरनि सोद्रोमाफोरजों जों औ नों
खबर लालायलायनो जेनेबा मोजां गाज्रि खबर लालायलायनानै मिथिनो मोन आरोना टेक्स्ट मेसेज बा भिडिअ कलनि गेजेरजों आर ना नोंथां।
औ नोंथां । आरो बेजों लोगोसे इन्टारनेटआ रंजानायनि सुबिदाबो होयो।
औ औ नंगौ नंगौ।
जेनेबा लोगोफोरजों सावथुन मुभि नायनो हायो ।
औ औ।
देंखो खोनासंनोबो हायो।
औ औ ।
बिदिनो बायदिसिना दं । आरो बेजों लोगोसे इन्टारनेटखौ मोजाङै बाहायनाया जोबोर गोनांथार।
औ नंगौ नंगौ।
औ नोंथां । दा नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हाबावगोन ना?
ओ इन्टारनेटआथ' जोबोद जौगानायनि लामायाव नाथाय बांद्राय इन्टारनेट बाहायोब्ला निजेखौनो खहा खालामनाय ए रखम जायो आरोना नोंथां ।मानो होनब्ला नोंङो बांद्राय इन्टारनेटाव भिडिअ' एबा गेम गेलेनानै दिन खाथायोबब्ला आरो ओ नोंथांनि ओ बायदिसिना खामानिफोरा न'खरनि खामानि जेंना जेंसिफोरा ओ ओरैनो जाब थालांनोबो हागौ । मानो होनोब्ला इन्टारनेटआ जोबोद गोसो बोनो हानाय मोनसे ओ नेट आरोना नोंथां? ओ बेखिनियानो नोंथां।
औ। दाथ' समाबो जायाखै नङा जाबाय।
औ।
नोंथांजों सावरायना गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनबाय।
औ ।नों गोजोननाय मोनदों नोंथां।
आरो इन्टारनेटनि सोमोन्दै नोंथांनिफ्राय गोबां बाथ्रा मिथिनो मोननायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाब। जाबाय नोंथांनिसिम ।
उ बुंनोथां
खुलुमबाय नोंथां ।आसा खालामो इयुनाव नोंथांजों फिन सावरायफिननो मोनगोन। एबा लोगो मोनफिनगोनखौ आसा खालामो। खालामबाय।
औ नोंथां।
औ गोजोनदों । औ गोजोन मोनाबिलि।
औ ।दे होनबा नोंथां।
औ दे।